नोंथाङा हेलौ
औ औ खोनादोना दा।
खोनादोंना नोंथाङा खोनादों ना औ खोनादों औ। औ मोजाङै दंना नोंथाङा?
औ मोजाङैनो दं।
औ जोंङो दा ओ‌ देहाखौ एबा सावस्रिखौ माबोरै मोजाङै लाखिनो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो लादों।
औ जागोन।
ओ जों मिथिखायो सावस्रिया जोंनि बयनिख्रुइबो गेदेर ओ गेदेर दोहोन बा बयनिख्रुइबो बेसेन गोसा दोहोन होननानै। सावस्रिया जेब्ला देहाया जेब्ला मोजां थायो अब्लासो जोंङो ओ खामानि मावनो बा बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन जाग्रा मुवा फोर जानो बा बेफोरबायदिनो जायखि जाया खामानिखौ मावनो गोजोनो एबा मोजां मोनो नाथाय जेब्ला जोंनि सावस्रिया मोजाङै थाया अब्ला जोंङो ओ जिखुनु खामानिखौनो मावनो बा बिदिनो उन्दुनो जानो लिरनो फरायनो बेफोरबायदि जाय खिजाया खामानिखौ मावनो जोंङो गोसो जाया दा बेफोरबायदि समाव जोंङो ओ गोलोम बोथोर बा बेबायदिनो गोजां बोथोर जायखिजाया समावनो जायाथों मानो सावस्रिखौ जेब्लाबो मोजाङै लाखिनांगौ दा बेनि थाखाय माखासे खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो जेरैहाय ओ फुङाव सिखारनानै एक्सारसाइस खालामनायखौनो होन बेफोरबायदिनो योगा खालामनाय होन बेफोरबायदिनो माखासे जानाय लोंनायनि बिथिङावबो नोजोर होनो गोनांगौ जायो ओ दा ओ नोंथाङा सावस्रिखौ मोजां लाखिनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां ओ जोंना गाहाय खामानिनो जाबाय ओ थांनानै थानो थाखाय जोंङो सावस्रिखौ गाहामैनो लाखिनांगोन दा बेनो जोंनि गिदिरसिन खामानि ओ दा बिनि थाखाय जोंङो ओ सावस्रिखौ गाहामै लाखिनो थाखाय गिबियावनो जोंङो जानाय लोंनायखौ जोंङो गिबियावनो लाखिग्रोनो हायो मानोना जानाय लोंनायनि गेजेरजोंसो जोंङो ओ अराय समनि थाखाय थांनानै थानो हायो आरो जोंनि देहायाव जानाय लोंनाय मोजां मोजां जायोब्ला बेमार आजारा सा ओ सनदेरनो ओ खाबु मोना दा जानाय लोंनायजोंल' जों जायो होन्नानैबो बुंनो हाया ना मानोना जानाय लोंनाया जों खौ फोथनानै लाखिनायावल' खामानि मावो ना थाय जोंनि देहाखौ गोख्रोङै खालामनो थाखाय जोंनो बियाम खालामनाय योगा खालामनाय आरो गुबुन गुबन माखासे खामानि मावनायफोरनिफ्रायबो जोङो देहाखौ ओ गाहामै लाखिनो हागोन दा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ खारनाय खारनायखौ जोङो मोन से जोबोद मोजां एसार होननानै ओ बुंनो हायो मानोना खारनायनि गेजेरजों जोंनि देहानि गासैबो अं गङानो मोनसे मुभमेन्टाव लाखिनो हा हायो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि देहाखौ ओ मोनसे ओ खामानि मावनाय बा खामानि मावबाय थानाय समसिम जोंखौ लाबोनो हायो जायनि गेजेरजों जोंनि देहाया मोनसे गोख्रों थासारिजों थासारिसिम लाबोनो हानाय खाबुआव फैयो आरो ओ दा बेनि अनगायैबो जोङो योगा योगा खालामनाया जोंनि देहाय सिंनि अंग'निफ्राय माखासे ओ नाङै मुवाफोरखौ नाङै गेसफोरखौ जोङो ओ एंगारहोनायाव खामानि मावनायाव हेफाजाब होयो। दा बिनि थाखाय जोंना य'गा खालामनायाबो जोबोर गोनांथार। दा ओ आथिखालाव गोदान मुगाजों ओंखारनाय जिम खालामनाय बेफोर खामानिनि अनगायै जोङो गाव गावनो न'आव खारनाय बारनाय बायदिसिना खामानिखौ लानो हायो मानोना जोङो नुनो मोन्दोंदि आथिखालनि गोदान मुगायाव ओंखारनाय जिम बै जिम खालामनायनिफ्राय जोंनि माखासे देहाया खैफोद जानायखौबो नुनो मोनदों आरो खायफा समफोराव जोङो बैफोर जिमफोरनिफ्राय माखासे जाब्रबथायबो जानायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो बै बेफोर खालामनायनि सोलायैबो जोङो गावनो हानाय एसेबां खारनाय बारनाय बायदिसिना खामानिखौ मावनानै गावनि देहाखौ गोख्रोङैनो खालामनो हागोन दा आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो नोंथाङा माबाफोर दाजाबद्रोनो सानो नामा?
औ नंगौ नोंथाङा आं हानायखिनिखौ एसे फोरमायना होबावनो नागिरगोन मानोना जोङो जेब्ला नायनो थांगोन जानाय लोंनायनि बेलायाव जेब्ला नायनो थांगोन सुबुङा ओ ओरैबायदि ओ सुबुं दङ जायफोरा माने जानानै ओ आ जे दासान्दि गोबां सिख्लाफोरखौनो बा गोबां आइजोफोरखौनो नुनो मोनगोन दायथिंआव थानाय दा दायथिंआव थानाय होननानै बुङोबा ओ बिथांमोना बुजिनो मोनगोन जे ओ नांनायनिसिबां आदारफोरखौ बांसिन जानायफोरखौ नुनो मोना जेरैहाय ओ आद्रा जानाय खौ नुनो मोनगोन नाथाय दाइथिंनि ओंथिया बे नङा दे ओ आद्रा जानाय नङा नांनाय समाव जि समाव ओंखाम उखैयो बा जि समाव जाग्रा बुवा बुस्थुफोर उखैयो बा नांगौ बै समाव देहानो बै जिरादफोरखौ बा प्रटिनफोरखौ होनाय नाथाय बेफोरनि उल्थासो बैफोरखौ बुजिनानै लायो दा बिनि अनगायैबो जोङो बेखिनिखौ मख'नो हाबावगोनदि ओ नांनाय समाव जानायजों लोगोसे माखासे नेमखान्थिफोरखौबो जों नोजोराव होनांगौ जायो जेरैहाय जानाय समाव दै लोंनो मोनि ओ जानायनि ओ खमैबाबो थामजि मिनिटसो सिगां उदै बुंजासे दैखौ लोंनानै लाबा बेनि उनाव जोङो जेब्ला ओ जाग्रा मुवा जायो बेनि उनाव दसे थानानैसो दैखौ लोंनांगौ। खायसे ओ जों मा खालामो जाग्रा जाग्रानो दैखौ लोंना बेफोरबायदियाव जोंनियाव माखासे एसिडफोरा ओ उसिफावो आरो बेफोरबायदिनो गेसनि प्रब्लेम जायो बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जों बे बे फारसेबो नोजोर होनो गोनां माखासे सुबुंफोरा ओ गोबां जानानै मोजां मोनो जेरैहाय ओ जानानै ओंखाम जानानै दसे ओंखामा जेब्ला दोगोन जायियावनो आरोबाव जासिननानै होयो बेफोरबायदिनो गोथाव मुवा जाब नुब्लाथाय जानायनि जानाय जाखांनानैनो आरो जाबावनानै होयो माने उदैयाव जायगा गैयाबाबो जानायखौ गारा बे बेफोरबायदियाव उदैनि गाज्रि जानाय देहानि लोमजानाय ओ बायदि बेराम आजारफोरा सोमजिनो हागौ दा बेफोरबायदिनो फारसे जानायनि फारसेबो नोजोर होनो गोनां आरो नोंथाङा दहाय होननाय बायदि माखासे जि ओ जिमनि बाथ्रा जेरैहाय ओ जिम थांनायाव माखासे एक्सिडेन्टफोर जानाय जाब्रब थाय जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेफोरखौ दोननानै गावनो हानायमानि खिनिखौ खारनाय बेफोरबायदिनो यगा बेफोरबायदिखौ जों मावोब्ला गाव मोजां जागोनफोर आं आंबो बेखौनो सानो। ओ दा बेफोरबायदिखौ ओ बुंनानै जों आ फोजोबनोथ' हाया बिनि अनगैबो जों बेखिनिखौ मुख ख'नो हायो गोलोम बोथोरनि समाव दा गोलोम बोथोर जादों ना बेयाव जोङो हायोब्लाथाय ओ सुबुंआ हाजासे ओ दै लोंनाय खौ जोङो ओ सानो बा बुंनो हायो जे जेसेबां हायो दै लोंनो थाखाय जोंखौ जेब्ला ओ देहा फाहामगिरि बा बिदिनो डक्टरफोराबो जोंखौ थिनगोन मानोना जेब्ला दै लोंबाय थागोन अब्ला सो जोंनि देहाया हाइड्रेद थागोन जेब्ला दैरान खाङो एब्ला जोंनि देहायाव दै दै गैजा दै जायो डहाइद्रेट जानानै जोंनि जोंनि देहायाव लोमजानाय बेफोरबायदिनो माखासे साख्र' सुख्रु जानाय बेराम आजारफोरा सोमजिगोन दा नों बिथांनि बायदिब्ला बेफोरबायदि बेरामनिफ्राय ओ बारग'नो थाखाय खाय माबाफोर राहा लामा लाबावनो हायो नामा बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ गिबियावनो नोंथाङा दैनि बाहायनायखौ मोनदों औ नंगौ ओ दैयानो जोंनि थाखाय गोबां नां गोनांसिन जानाय मुवा दै गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया होननानै जोङो बुंनो हायो माने दैखौनो जोंनि गिबियावनो लाबोनो हायो बेजों लोगोसेयैनो जोङो ओ गावनि देहाखौ ओ गाहामै लाखिनो थाखाय बेमार आजारनिफ फ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माखासे आथिखालाव ओंखारनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायफोर जेरै सावमिन मम' आ भियााजि बार्गार बायदिसिना मेथाइफोरखौ जों गारनांगोन आरो। दानि गोदान सुबुंफोरा बैफोर मेथाइफोरखौ गोथाव होननानै गोबां जायो नाथाय बेफोरनि फिनजाथाया गोबां जोबोद गाज्रि थासारिसिम सोमजिफैयो जायनि जाहोनाव ओ गेसनि जानाय ओ बायदिसिना सिना गुबुन गुबुन उदैनि बेरामफोरखौबो जों नुनो मोनो। बिनि सोलायै जोङो ओ फिथाइ सामथायाइ जानाय ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान फ्रेस मैगं थाइगंफोर जानाय बेफोर जानायखौ जों लाबोनो हायोब्ला जोंनि देहाया गाहामैनो थागोन। ओ हायोब्ला जोङो बैफोर गोदान मुगानि ओंखारनाय जाग्रा मेथाइ जायखौ जों जांफुड होननानै बुङो बेफोरखौ नागारनो हायोब्ला जोङो साब सिनै देहाखौ गाहामैनो लाखिनो हागोन आरो। आरो दा मोनसे जोङो बुंनो हायोदि गोदोनि समाव जोंनि सुबुंफोरा गोबां बोसोरसिम जोरोमोन आरो बेमार आजार जाबोजायामोन दा बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय गोदोनि समाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि मेथाइ बायदिसिनाखौ जायामोन खालि बेल' बिसोरो मे मेगं थाइगंखौल' जायोमोन। आरो बै समाव बांसिनानो थाव बाहायालासिनो रुनानैनो जायोमोन थाव बाहायनायखौबो जोङो जोबोद गाज्रि होननानै बुंनो हायो आरो दा आङो बेखिनि खौनो बुंनो
औ औ औ नंगौ ओ नंगौ नोंथाङा ओ थिगखौनो बुंदों दे जोङो गो गोदोनि समाव बांद्राय मेथाइ बेफोरबाय दिनो जों फुडफोरखौ जायामोन। नाथाय आथिखाल नुनो मोनदों दा बां सिन ओ सुबुंफोरा बा बेफोरबायदिनो उन्दै गथ'फोरा जांक फुद बाहायनायफोरखौ नुनो मोनदो बेनि अनगायैबो जों बे मोनसेखौ मख'बावनो हायोदि जोंनि ओ स जोंनि माबाफोरा बर'फोरा नायनो थाङोब्ला ओ रासायनारि हासार बाहायनाय मैगं थाइगंफोरखौ बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ बेखिनिखौ मावनो हायोदि रासायनारि मैगं थाइगंफोरखौ बाहायनानै बा बाजाराव फाननाय मैगं थाइगंफोरखौ बांद्राय बाहायालाबा न'आवनो गायनानै जानाय बा अरगेनिक हासारफोरखौ न'ओ बानायनाय गोबोर हासार बेफोरबायदिनो माखासे हासारफोरजों बानायनाय हासारफोरखौ जों जेब्ला ओ जायो बा बेफोरबायदिनो बेफोरखौ संनानै जागोन जानो हागौ ओ जोंनि बेराम माखासे बेराम खमायलांगोन होननानै आं सानो बेनि अनगायैबो जोङो नोंथाङा मख'नाय बायदि जोङो थावनि बाहायनायखौ खमायनांगोन रिफाइन अइलनि बाहायनायफोरखौ खमायनांगोन आरो नों नोंथाङा बुंनाय बायदि स्ट्रिट फुड जेरैहाय जोंफोरो चावमिन मम' बार्गार बेफोरबायदिनो पियाजि सिंग्रा बेफोरबायनि ओ जाबाय थायोब्ला जोंनि अट'मेटिकेलि गेस सोमजिगोन। दा बेफोर बे बादि गेसखौ जोङो ओ खमायनाया आं खमाय थाखाय बेफोरबायदि जानायफोरखौ खमायनांगोन होननानै आंबो सानो आरो।
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों।
दा बेफोरबायदि ओ बेफोर दा बेफोर बेफोरबायदिखो जोङो माबानानै ओ गारनानै जोंनि सावस्रिखो जेब्लाबो मोजांयै लाखिनांगोन मानोना सावस्रि मोजां थाबासो जोङो ओ सानफ्रोमबो मोजाङै थानो हागोन आरो थांनानै थानो हागोन जुदि सावस्रिया जुदि खम जायो अब्ला जोङो ओ जोंनियाव याव माखासे बेराम आजार सोमजिगोन आरो गोबां समाव गोबां खैफोदावबो गोलैनांगौ जानो हागौ।
औ नंगौ
ओ दानिया जोङो सावस्रिखौ मोजाङै लाखिनायनि सोमोन्दै सानैजों सावरायनायनि गोबां उनाव ओ नोंनिफ्राय आरो आंनिफ्राय गोबां सोलोंनो हा- बाय ओ नोंथांजों सावराय- नानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय
आ आंबो नोंथांजों सावरायना जबोद गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों
ओ गोजोन्थों नोंथां